अ खोनादों
अ नोंथाङा दायो
बोथोरनि बागै रायलायनो ना मा होनदों हेलै
बेनो दं नामा
औ आं ओरैनो दं थयो
अ
उम
बिदिब्ला आङो नोंथांनियाव जोंनि गोजां बोथोर आरो गरम बोथोराव जोङो माबायदि आरो मा मा फाराग नुनो मोनो आरो जोङो माबायदियै जायो बिनि बारै एसे फोरमायगोरो थाखाय खावलायग्रोनाय जाबाय
औ औ दे जोंनाथ दा दैज्लां बोथोर जादों नालाय गरम बोथोर जागासिनो ना गरमावथ जोङो बिदिनो दैज्लां बोथोर जायो नालाय माइ गायनाय फुनायफोरनि खामानि सोलिगासिनो आरो
औ
बिदिनो दैज्लांआवसो जोंनि माइ आबादफोरा जायोना अखानिफ्राय अखानि दै नांगौ हालेवनाय मानायाव दैनि गोनांथि जायोोना दैज्लां बोथोराव औ आरो गोजां बोथोरावथ' जोंनिया बिदि फोथारफोराव बिदि बांद्राय खामानि थाया ओरैनो थायोबा बेसर फोनाय माबा बायदि बायदि सबाय फोनाया मेसें बोथोराव जायो आरो औ औ
ओ जोङो गोजां बोथोरावहाय ओ जोङो
बांद्राय गुसुनि थाखाय जोङो मा मा खालामनाय जायो एसे फोरमायबावदो नोंथाङा
औ जोङो गुसुनि थाखायथ' बारगनो थाखायथ' जों जि जोमथ' जोमखायो नालाय सुइटार आरि बायदि बायनानै आरो जों गोजां बोथोराव जोबोर बोथोरा मोजां आरो दैज्लां बोथोरनिख्रुइ गोजां बोथोरखौ मोजांसिन मोनो आरो नोंथाङा बा गोजां बोथोरखौ मोजां मोनो दैज्लां बोथोरखौ मोजां मोनो
ओ बुंनो थाङोब्ला गोजां बोथोरानो मोजां होननानै बुंजायो मानोना जोङो ओ गोजां बोथोराव माइ गायनाय जाया नालाय आरो गरम बोथोराव थ' गरमा बांसिन जायो अखा हायो आरो दैबाना जायो जोङो दैबाना जायोबा लामा सामा हान्थिनो थाखाय हाब्रु दैब्रु जाजोबो बेनि थाखाय जोङो हान्थिनो थाखाय लामा ससेबाबो हान्थिनो थाखाय माने ओ हान्थिनो हाया जानायखौ जोङो नुनो मोनो नङा
खस्थ' जायो आरो गोजां बोथोराव आरो खामानिफोर मावनोबो जोङो मोजां मोनो थान्दा थान्दा गरम बोथोराव आरो खस्थ' जायो गरमजों माजों सान्दुंजों खामानि मावनो खस्थ' जायो आरो
औ जोङो गोजां बोथोराव ओ जा खामानि होन जोङो माव नो हायो नङा होनब्ला ओ जोङो गोजां बोथोराव माइ हानायखौ नुनो मोनो जोङो माइ हाबाबो बां द्राय मानि गरम जानायखौ नुनो मोननायखौ मोना आरो खि जोङो गोजां बोथोर औ गोजां बोथोरावहायो ओ अर सायनानै जोङो गोजांबाबो अर सायनानै अर सुनानै अर सायनानै जोङो मोजां मोनो नङा होनब्ला
औ
बिदिनो जोङो ओह सुइटार गाननानै गोजां गानो थाखाय सुइटार गाननानै बा जि जोमनानै जोङो ओ गोजां बोथोरावहाय बेफोरबायदिनो हायो नङा होनब्ला ओ जोङो गय दुनायखंफोर खौबो ओ बिदिनो अर सायनायाव बाहायनानै जोङो बेजों अर सायनानै जोबोद मोजां मोनो नङा होनब्ला जिगाब गय दुनायखं बनखौथ' जोङो मोनबाय थानो हाया नालाय जोङो बेफोरबायदिजोंहाय अर सायनायखौ नुनो मोनो
औ औ गोजां बोथोराव जों आरो बहाबा थांनोबाबो गारि मथराव थांनोबाबो मोजां मोनो आरो कमफरटेबोल मोनो गरम बोथोराव जों गरम जोंनो मोजाङै थांनो हाया जायो आरो खस्थ' मोनो बुहुत आरो अखाफोर हाना होबाथ' बहाबा थांनो गोनाङाबो केनसेल जालाङो खामानियाबो अखानि थाखाय थांनो हाया जायो आरो गोलोम बोथोरावबाथाय बोथोर आरो बिफां लाइ फांखौ नायोब्ला गोलोम बोथोराव बिफां लाइफांआ आरो अखाजों आरो मोजां जायो आरो दंफांफोरा एसे नारि गोथां गोथां गोदान बिलाइ खिलियो नालाय बिफां लाइफां बिफाङाव गोजां बोथोरावथ' रानस्राव जाखायो जोंनि बिफां लाइफांफोराबो खामानिनि थाखाय
औ जोङो गरम बोथोराव बिदिनो सान्दुं गोसाथारबो जोङो माइ गायनांगौ जायो नङा होनब्ला गाव गावनि गोलोमदैखौ बोहैगार होनानै बाबो जानो थाखाय जोङो खस्थ' मावनांगौ जायो
औ फेन लगाय फेन आरो गिसिब नङाबाथ' थानोनो हाखाया आरो गरमफ्राव
औ जोङो बेफोरबायदिनो गरम गरम गरम जानायजों जाबजों जोङो गुसु बुस्थु लोंनानै जोङो जोंनि देहाखौनो बांसिन नस्थ' खालामना लायो नङा होनब्ला
ओ ओं
बिदिनो गरम जासिगोन गुसु गुसु थान्दा बायदिसिना फेबसि लाइ बायदिसिनालाय लोंसिगोन जोंनि देहायाहायो माने
लोमजानाय साजानाय जायो आरो नंगौ ओम
गोहोम खोख्लैबोनायखौ जोङो नुनो मोनो दानि जुगावहाय। बेनिखायनो जोङो गरमबाबो बेफोरनिफ्राय एसे गोजानाव थानाया गाहाम आरोखि
ओ गरम होननानै बांद्रायबो बेफोरखौ जानाय लोंनायखौ गारोनांगोन। देहानि थाखायबो जोथोन लानांगौ आरो जों। आरो बहाबाबा समावबो गरम बोथोरावबो अखानि प्रब्लेम जायो अखा नांगौ दैलांआव जों खामानि मावनो थाखायबो आबाद मावनो थाखाय जों अखाखौनो मोना जायो। बबेबा बोसोराव
हा।
अ होनदों दैज्लां बोथोराव होनदों जों बबेबा बबेबा बोसोराव आरो अखाखौनो मोना जायो जोङो आबाद मावनो थाखाय। ओमफ्राय हाफोरा गोरान जानानै थायो अखाखौनो नेबाबो मोना बिदि जायो आरो ओ।
जोङो ओ गरम बोथोरावहाय अखानि गोनांथि जा थारनायखौ जोङो नुनो मोनो नङा होनब्ला
ओ दा आरो बोथोरा जेरावबो समान नङा आरो गासिबो ओ
औ।
अखायाबो बहाबा जायगायाव हायो बबेबा जायगायाव हाया गासिबो समान हाया आरो अखाया।
औ।
आरो दुंथायाबोथ' जोंनिया गासिबो हादराव समा समान जाया जोंनि हादोरनिया बेलेग गुबुन हादर थान्दा हादर बो थायो जोंनियाथ' गरमबो थान्दाबो जाखायो।
जोङो गरम बोथोराव ओ द्लामैनो ओ गरम बोथोर होननानै बुङोब्ला जों दैज्लां बोथोरखौनो होननांगोन नङा होमब्ला जोङो गरम बोथोरावहायो जोबोद खस्थ' जानाङो आरो बांसिनै नङा होनब्ला ओ जोङो माइफोर गायोब्लाबो जोङो मालाबा समाव बांद्राय अखा हानानै जोंनि आबाद फोथारावहायो दैया लोमसावजोबनानै बाला खालामलांजोबनानै जोंनि आबाद फोथारखौहायो सिलिंखार खालामलांनायखौ जोङो नुयो। नुनो मोननो मोनो नङा
औ।
बिदिनो जोङो बोसोरसेनि थाखाय जानो थाखाय गायनाय आबादफोरखौहायो जोङो फोजोब जोबनायखौहायो नुनाय मोन। मोनो आरोखि बिनि थाखाय जोङो मालाबा समावहायो आबादखौ मोनो मालाबा समावहायो मोना बेफोरबायदि जायो आरोखि दै जिङावबा थायनो बांसिन माने आसा खालामनो हाया आरोखि।
उम।
हाजो खाथिबाथ' बांसिन माने हाजोआवहाय बांद्राय अखा हानायनि जाउनावहाय माने गामि एरियाखौसो फैयो नालाय दैया हाजोखैयि गोजौ जायो नालाय हाया ओरैजाय गाहाय ओनसोलखैहाय हाजोनि हाया फैयै फैयै फैनानै जोबोद गिदिर दैबाना खालामफैनायखौ जोङो नुनो
औ औ अखा बांद्राय हाबा हाजोननि दैया फैयो
औ न' बांलोम सावजोबनानै ओ बेनिफ्राय जोंनि आबाद फोथार खौ फ्रायानो ओ सिलिंखार खालामलांखायोआनो माब्लाबानि समाव बाला मालाबानि समाव दाख दालाजों जोङो बुंफबजोबनायखौ नुनो मोनसै। बेफोरबायदिखौ जोङो नुनो मोनो आरोखि।
औ दैज्लाांआव बांसिन बांसिननानै दैबानाजोंनो खहा जायो आरो।
औ आरो जोङो अखा हायाबाबो अखा हाया। बाबो गोरान जानानै माइ गायनो मोना बे बेफोरबायदि जायो आरोखि दैज्लाङावबो। ओ जोङो अब्लाबो दानि जुगावबो नुनो मोनो। ओ। गोजां बोथोरबाबो जोङो मोब्लिबारि आगजु बाहायनानै जोङो दै दै गहानै जोङो ओ आबाद औ माइ गायनो हाब बावनायखौ जोङो नुनो मोनो आरोखि माने खुनु बोथोरजोंहायो लेन देन गैला आरो।
औ नंगौ नंगौ।
औ।
गासैखोबो राहा ओंखारबाय आरो। आबाद मावनो थाखाय जों दा गोजां बोथोराव मा मा आबाद मावनाय जायो बेखौ नोंथाङा फोरमायनो हागोना।
औ जोङो गोजां बोथोरावथ' ओ बिदिनो लाइ लाफा बेसर ओ खुदुना बुथुवा बायदिसिना खानानै मोनो मैगं आरो जोङो ओ आलु होन ओरैजाय बायदि बायदि रोखोमनि औ बेलाहि हि जोगोनार बेफोरबायदि जोङो मोननो हायो। दुन्दिया मुला गाजर ओ बेफोरबायदिनो जोङो ओ लाइ बिजौ मुला बिजौ बेफोरखौबो मोनबावनाय जायो आरोखि। औ। जोङो गोजां बोथोरावहायो गायनो रोङोब्ला मैगङा जोबनो थाङा आरोखि माने जोङो बेफोर मैगंखौ जानानै गोथां मैगं। खौ जानानै जोंनि देहायाबो मोजां जायो नालाय जोङो बायनानै जायोबाथ' हायानो मुलि होनाय खौ मोनो दानि जुगाव नङा होनब्ला बेखायनो औ न'आवनो हासार होनानै गाव गावनो गायनानै बेफोर मैगंखौहाय थाजा थाजायै जानांगौ आरोखि।
ओं।
औ बिदिब्ला नोंथांजों रायज्लायनानै जोबोद मोजां मोन बाय दसे समनि थाखाय दोनथ'नोसै नामा औ।